ए दिनै ए खुलुमबाय ओं ओमफ्राय दिनै कलेजाव थांदोंना थाङाखै?
आङो कलेजाव थांदोंमोन थांनाया दिनै।
ए आंबो बिदिनो खामानियाव थांबाय फैबाय बिदिनो आरो।
आंथ दायो ओ मा होनो इदिनो आसाम गभमेन्टाव मोनसे जब मावगासिनो आरो।
औ औ मोजां होमबा आदा।
उ आं आवगायनो। जोंनि जायगायावनो माने जिखुनु न'निफ्रायनो थांनाय जायो आरो आङो।
अ
माने इदिनो थांलाय फैलाय आरो
औ औ
दिनै ओमफाय अ ओमफाय दिनै मा जिखुनु मा आयदानि सायाव मा फोर मा फरायगोन नोंसिना।
ओ कलेज आव थ' दाथ' ओ फरिखा सोलिगासिनो आदा ओ बेयावनो आङो औ दहाय फुङाव दंमोन आरो
उ उ उ गाबोनलाय दंना गैया
गाबोन सानसे गेब दङ। गेजेराव औ औ
फाय जोबसिगोन आरो ना।
औ फरायनायाथ जोबसिगोनानो लास एबार।
नोंसिनि जायगानि जों जोंनि जायगानि जों ओमफाय रायलायनाया एखेथार माने
अ औ रायलायनाया एखे ना।
ए नोंबो जेबो फाराग माने माबा ओरैहाय बेलेग जायगाफोरनि बाय दि मोनाखै दाना।
औ आंबो एसे मोनाखै ओमफ्राय सुटखौ एसे आलदा मोनो आरो आंनिफ्राय आङो जेनेबा लोगोफोरजों रायलाययनाय रायलायनायाव माबायदि खोनायो औ औ होनोमबाबो बांसिन नाइन्टि पारसेन्ट बारायानो मिलायनाय।
जोंनि जोंनि रायलायनायाना
औ औ मिलायनाय
खननो रोंना रोङा।
आङो मेथाइ खननोथ रोङा खोनासंनोल मोजां मोनो।
मा मा खामानिखौ बांसिन रोङो।
आङो ओ बिदिनो न'नि खामानिफोर
ओ
ओ नआव गायनाय फुनाय बिटियाव आरो ओमफ्राय फरायनाय
उम
दा फरायफुनाय नालाय ओ फरायनायखौनो होनां
जोंथ' दायो फरायनाय बारजोबाय स्टुदेन्ट लाइफआ जि मोजांमोन आवगाय आयै दायो माने बिराद गोसोखाङो जों स्टुदेन्ट लाइफ माने जों नि फरायसा जेन स्कुल कलेज बिराद गोसोखाङो माने बोरैबा बिदिनो रोमै दोमै माने बेखायनो दानो माने बेफोरबायदि मेम'रिसखौ उम उम ओंखायनोथ' नङा बे बेफोरबायदि मेम'रि बिसखौ माने दानो बुथुमनानै लाबा माने उनावहाय गोसोखां बे बिराद मोजां माने ओंखायनो माने जेसे बां हायो दानो माने बेफोरबायदि माने मेम'रिसफोरखौ बुथुमनानै लानाया मोजां माने जों बिदिनो जोंनि कलेजफ्राव माने मा होनो इदिनो जोंनि बिदिनो इउनियन माबा माबिफोरजों बिदिनो जोंनि बर' इउनियनफोरजों जों बिदिनो एकदम नांथाबनानै थायोमोन नालाय बिदिनो बिदिनो गोबां प्रग्राम माबा माबिफोराव गासियावबो जों बाहागो ला जोबोमोन माने इदिनो बिराद मानो स्टुदेन्टफोर सिनायो मायो न'फोराव थाङो बिदिनो बेरायो। बिराद मोजांमोन आरो बेफोरखौ दायो गोसोखांबा माने रोमै रोमै माने बै मुगायाव थांफिननो गोसो जायो माने
औ औ जोंनि थिंथ' इउनियनाव गासिबो बांसिनानो बर' बानो जाजोबो नाइन्टि पारसेन्टआनो बर'आनो जाजु बारो बर'ब
उम उम उम उम।
ओ आंबो थाफायो बिदिनो फरायसा आफाद बे कलेजनिजों बे गासिबो कलेजनि माखासे हाबाफारि प्रग्रामफ्राव
उम उम उम उम उम।
उम मोजां मोनो बिदि बिदियाव थाफानानै गावखौनो बिराद सोलोंनोबो मोनो आरो
उम उम माने मेन बुस्थुआनो बे सोलोंनायासो जोंबो माने बे आवगायफोर बेबाय दि मा मा होनो समाजारि बिथिं बा माबा माबिफ्राव माने जोंबो इमान ओ माने मानसियानो सोलोंनायसो नालाय जिउआनो ओंखायनो जों रावबोथ' ओरैनो माने इनबिल्ड माने सिंनिफ्रायनो जानानै फैखाया। जोंबो थिग बिदिनो माने बिराद समाजारि खोथा माबा माबि खोथा बायदि बायदि बिथिंफोरखौ माने जोंबो बेबायदि मा होनो स्टुदेन्ट लाइफआवसो ओम बिदिनो मानसिफोरनिफ्राय नुनानै बा जोंनि जोंनि गिदिर गोलावफोरनिफ्राय सोलोंबोनानै नु ओरैहाय नुनानैसो बेबायदि जोंबो बिदि लेभेलाव फैनो हादों माने। माने दायो गैथ्राबाबो माने एसे माने बिदिनो बांसिन खोथाफोरखौ रोंसिनदों आरो माने बिदि कलेज लाइफनिफ्रायसो माने ओमफ्राय ओरैनो ओ फंबाया जिउआव दायो मा खालामनो सानदों?
ओ आंथ' फरायनाय फरायनाय जोब्बा
ओम
आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय आरो फरायबावनो सानदों आरो दा।
ओं ओं
ओ बेनि अनगायैबो आरो माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोर साख्रिनि बे आनजाद खौ होलांनो नागिरदों आरो आङो दा। ओरैनोथ' दानि दानि दिनावथ' दानि जुगाव गुन नों डाइरेक्ट मोनसे थांखि होननानैथ' मोन मोनहैनो बिराद ओ आसा खमसै बुंजायो आरोना ओ बेखायनो आङो माने जेरावबो गासैयावबो माने कम्पिटेटिभ एग्जामफ्राव होनो माबा खालामदों आरो
थिगानो माने फं फंबाया जे बायदि माने दा बुंगासिनो आंबो थिग एखे बे बायदियानोमोन माने जिउआव जेबो थांखि माने एगजेक्टलि नै बेखौनो जागोन बा नैबेखौनो मागोन बिदि गैयामोन आरोना नाथाय माने गावनि फरायनांगौखौ फरायलांबाय बिदिनो ग्रेजुवेटसन जोब्बाय जो जो-जोबनानै बिदिनो कम्पिटिटिभ एगजामफोरनि थाखाय बो प्रिपेयार खालामबाय। आरोबाव बिदिनो फरायनायखौथ' गाराखै। आरो बिदिनोफ फरायलांबाय बिदिनो थाङै थाङै माने जेयानो फैदों बेखौनो सुबिदा लानो नागिरदों जेयनो फैदों बेखौनो लानो नागिरदों बिदि जानानैसो माने दा गावनि मोनसे माबा मोनसे मावनानै दं ना थाय बेबो आंनि थाखाय दायो थोजासे मानसियाथ' थो थोजासेखौ जेबो जिउआव मोननो थांखा आंबो दायो मा आरो माबा मोनसे मोनखानानै बाब बा आरो नेक्स्टआव दायो।
गोजौसिनाव थांनो थाखाय
ओं ओं जिउआनो बेनोखा नालाय बयनाबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन किन्थु फंबाया बिराद मोजां खौनो बुंदों माने आंबो फंबायनि बायदि एखेयानोमोन। साननाय आरो ना? जे माने ओं इदिनो फरायफुबाय था। थानायानायाव गाव थिग थासिगोन। ओमफ्राय ओरैहाय बेयाव सुबिदा माने ओंखारग्रोदों बेयावनो थांदों।
ओ माने बेखौनो नाजादों ओ ओ
दाथ'ओ गोदानै एडमिसन सोलिगासिनोना कलेजफ्राव। औ ओ बेयावथ उनावनो ओ गोदान फरायसा बरायनाय जायोना?
फरसायाव फैसोन होनदों नों ओहो हो
थौ ओ माने जुनारफोरखौ ओ मा होननांगौ। बरायनाय मोजां मोनो आरो ओ इसे इन्टारेस्टबो मोनलाय लाङो। मानि आंथ' मोनथिया आलदा याव मा जायो आलदा फरायसालि फरायसालिमाफ्राव जों आं फरायनो खिन्थु बिराद इन्टारेस्ट जायो आरो ना बियाव एहै
जोंबो बिदिनो बे समा नैबे
औ नै सिगां समाव जाबायनायखौ गोसो
ओं ओं बेनो माने दा नै दायो जुन जोबसिगोन ओमफ्रायाय जुलाइआवथ' गै सोया बा आगष्ट निफ्राय माने जेब्ला गोदान गोदान महर मोखां बा इदिनो गोदान गोदान मान सि लोगो मोनगोन बा गोसो सिंनिफ्राय माने मोनसे उथसा माने मोनसे गोदान माने बिदिनो फिलिं फैयो आरो ना
माने बै समाव बयनिफ्रायबो इन्ट्रदाक्सन लायो नालाय बिसोरनिफ्राय एसे एसेबाबो ओ सोलोंथाइ बा बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे गुन मोननो हायो आरो बिसोरो सोरबा गावबनि मारै मारै बिदि फरायना फैखो बेयाव? मारै मारै दे एसे खिन्थायो नालाय जोंनिया
दायो मोनसे एगजामपोल जोंबोथ' सानसे समाव गिबिसिन माने कलेजाव थांबा जोंबो आन्दायदोंमोन। मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बे माने थांग्राफ्राबो बेसिनि थाखाय मोनसे नैदिनो माने मोनसे गोदान माने फिलिं जायो आरो ना ओमफ्राय ओमफ्राय ओरैहाय जों था थाखानायफ्राबो गोदान गोदान महर मोखां बा सोर बिदिनो गोदान गोदान बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सोरबा बिदि सोरबा बिदि गावबागाव गावबागाव गावनि काहानिफोरखौ खोन्थाबा जोंबो आरो बेजों लोगोसे बिदिनो प्रेसार्स दे बाय बिदिनो फोरोंगिरि सान माबा माबि फोर दा नै नांजाबलां लांजोबनो सै बिदिनो गोबां बिदिनो मोजां मोजां इभेन्ट फैगासिनो नो ना आं फंबाय बेखौ आं बिराद मोजां मोनदों ओ माने बेफोरबायदि हाबाफारियाव माने जे गावनि फरायसालियाव बा ओं ओ
गा बिदि हाबाफारियाव गासैयावबो हाव हो माबा खालामो आरो बाहागो खालामफायो मानिे खुंफुंग्राफोरजों थाफानानै दाथ' आं एसे जेनेबा जुन सिनियर जाबाय नालाय ओ बिसोर थाफायो आरो बेयाव
जोंबो उम
आंबो मावो आरो बेखौनो जाबाय नालाय जुनफोरनि थाखाय फोरोंलांनो इयुन जोलैखौ ओरैयाव थाफानानै फोरोंनाय जायो आरो जेनब जेनेबा जनियरसफोरखौ
उम बियो बिराद मोजां हाबाफारि माने जोंबो बे बे नैबे खेथ्रआव माने जोङो दासिमबो हमनानै ला जों गोबां बोसोर जाबायथ' जोंबो माबाखौ गारनानै फैबाय जेनेबा मा होनो फरायनाय टाइमखौ नाथाय दासिमबो जोंखौ बै माबानि फरायसालिनि बा बे मा माबानिया जोंखौ दासिमबो गोसोखाङो माने मोनसे सिनाखि बायदि जानानै थालांबाय आरो ना बेखौ माने बिराद दासिमबो जोंखौ लिंहरो आदामोन आब'मोन होन नो नों बहाबा गामिफ्राव थांबाथाय जोंखौ माथो होयो माने ए आदा फैदों ए नैदिनो नानै आरो ना
दे होमबा आदा
उम उम दे जागोन दे उनाव ओमफाय खबर लाफिनलायनोसै दे